हेलौ औ बिनानाव मा खालामगासिनो दं बिनानाव?
नै आं जिरायगासिनो दं र' आब'
औ नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायनो हागोन दे
जों औवानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनबा?
औ सावरायजागोन दे आब' औ
औवाखौथ' जों गोबां खामानियाव बा हायो नङा ओमबा
औ औ नंगौ।
औवानिफ्राय लेखा बिलाइबो बानायनाय जायो।
औ औ नोंगौ।
आरो औवारनिफ्राय गोबां आइजें आइलाबो बानायनाय जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औवाया गोबां रोखोमनि दं नङा ओमबा ओ दा जोंनि ओनसोलाव जेनेबा नुनायाव ओ थाइ औवा दं बिदिनो बुरखा औवा ओ जाथि औवा
औ।
बिदिनो
औवा थेरे
औवा थेरे
औ
खुनथुसु औवा बेयो सु गोनां औवा बेयाव खन्थुसु उवा होनो जेनेबा जोंनि ओनसो-ओनसोलाव बेबायदि गोबां रोखोमनि औव दों आरो।
औ
बे औवाफोरजों जों गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबांहाय न'खर सालायनाय बायदि बिथिंङाव बेफोरखौ ओ- बेफोरजोंनो बायदिसिना ओ-आखाइजों हेबनाय ओ- दाला ओ-सान्द्रि। बेबायदिनो खिरखा खादा। बेबायदि हनानै फाननानै गावसोरनि गावबा गावनि न'खरखौ खुंनो हायो। बेबायदिनो औवाजों जों औवाखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो आरो बेबायदि दिनो न' लुनायावबो बाहायो।
औ।
न' लुनायावबो खुन्था बानायनो थाखाय औवा नांगौ।
नंगौ।
बेबायदिनो औवाखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो बेबायदिनो न' नि सोरगिदिं ओ-बेरा आरि दुमनायावबो जोङो बाहायो बेबायदिनो आबाद मावनायफोरावबो जोङो बेबायदिनो जिंखा ओ जोगोनार बायदि आ ओ मिस सांबान नायना होनो थाखाय ओ-जोंनो बे औवाफोरखौ नांगौ जायो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो औवानिफ्राय जोङो गोबां खामानि फोराव जोङो गोबां
औ।
खामानियाव फैयो आरो औबाया जोंनि थाखाय।
औ नंगौ।
बेबाय बिदिनो आरो दानि जुगावथ' बेबायदिनो औवानिबो ओ बिजनेस खालामनानै गोबां सुबुंफोरा ओ रांखान्थि बिथिङाव गोबां जौगानाय लाबोगासिनो हादों जौगानाय लाबोनो हादों। बेबायदिनो औवाया जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव फैयो।
औ।
नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाया।
औ।
दा जोंनो औ औवायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथाङानो औ नोंथाङा बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया सैथो जोङो जोंनि जिउ खांनायाव औवायानो जोंनो जोबोद उम माने एंगारनो हायि जोंहा औवाजों सोमोन्दो दङ। जेरैहाय जोङो गथ' गोरलै जोनोम जाना जानायावनो जोङो ओ गोदोनि दिनाव औवानि बे खाथिमाला होननानै बुङो बेखौ जोङो ओ बेजों माने उथुमाय हास'योमोन आरो गो गोदोनि दिनाव आरो जों थ' बुंनो नांगोन गिबियावनो बुंनो नांगोन जोंहा थैनाय थैनायजों जोंहा जोबोद सोमोन्दो दङ बेखौ माने सावनो थाखायबो जोंनो औवा नांगौ आरो बेखौ बानगारनो थाखायबो जोंनो औवा थब्रै माने औवा मोन ओ मोननै बिखिजाय बिखिजाय मोनसे मोनसे मोनसे होनानै आरो गेजेराव जोंनो जेनलाब बानायनानै लानो हाङोना।
औ औ।
नांगौ औ आरो जि दानायावबो जोंनो औवाखौनो जों बाहायनाय जायो गनसा गनसि बालेब बायदि मैया ओ आरो सोर गिफोर बानायनायाथ' औवाजोंनो बानायो नङा होमबा?
औ औ।
औ आरो आब बाद मावनायनि बिथिङावबो जोङो बुंनांगोन हुखेन बेदा हासिनि बायदि बायदिफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो नङा होनबा औ आरो जों संग्राय सान्द्रि खौ नोंथाङा बुंनांनाय बायदिनो संगाय सान्द्रिफोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जों बुंनांगोन हासिब हासिबखौ जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो आथिखालावबो। गोदोनि दिनावबोथ' औवाजोंनो बानायोमोन औ। आरो बुंनांगोन जोङो गिसिब बे गिसिबखौबोथ' औवाजोंनो बानायो नङा होमबा?
औ।
औवाजोंनो बानायनानै जोङो गरम गरम समाव जोङो ओ बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे गिसिब सिबै सिबैनो जोङो बारहोहरो नङा होमबा लाइन गैयाब्ला। आरो जों बुंनो नांगोन दर्जा औवाजोंनो दरजा बानायो नङा होमबा? गामि ओनसोलाव फ्राय मानसिफ्रानो औवाजों बानायनाय दर्जाखौ बाहायो। टाउन सहरनिया आलादा औ फ्लाइबर्ड फोरावथ' मोनखायो नालाय टाउन सहरनिया जोंना आरो गामि गफानिया औवाजों बानायनाय दरजाखौनो बांसिन बाहायो।
औ।
आरो जों बुंनो नांगोन मानसिनि जिउ खांनायाव बा नांबाय थानाय जिराद खादौ खादौ सागं बेफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो।
औ।
औ आरो बुंनो नांगोन जोङो ओ ओ मा होनो सेन सेन जेखाइ
औ।
बेफोरखौ जोङो गासिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो फल'फोरखौबो औवाजोंनो बानायो नङा होमबा?
औ।
औ आरो मोसौ होग्रा मोसौ बुग्रा लौरु बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो।
औ औ।
आरो जोङो जों बुंनो नांगोन आबादाव सानफ्रोमबो गोनां जानाय हुकेन बावखा बेफोरखौबो जों औवाजोंनो बानायनानै लायो नङा होमबा।
सानदांगा
औ सानदांगाफोरखौबो औवाजोंनो बानायो बेफोरखौ गोनां आरोना।
औ
औ सेनफोराबोथ' जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो नांबाय थागो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो औवाजोंनो बानायोना
औ
आरो जोङो गोरलैयैनो जोङो ना सानानै जानो हायो फल'फोरजोंबो जोङो ना हमनानै गोरलैयैनो जानो हायो ना
औ।
औ। आरो जि लामनो थाखाय दान्दा बाहायो बेखौबो जों औवाजोंनो बानायो
औ औ
औ आरो जोङो बुंनो नांगोन जोंनि लेखा फरायनायाव गोनां जानाय बै मा होनो लेखा लिरग्रा पेपार बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोनो होननानै जोङो मिथि मिथिग नङा होमबा
औ औ
औ औवानि बेखायनो बानायो आरो जोङो न' लुनायाव नोंथाङा बुंलांखाबाय न' लुनायाव गोबां जोंनो गोनां जायो जेरैहाय थेवोल बे थेवल न' हाग्रा एवोल आरो मुदा मुदाफोरखौबो जोङो औवाजोंनो खामि हेबनानै बानायनाय जायो आरो खुन्थाफोर होनायफ्राबो गासिबो औवाजोंनो होजानाय
औ
औ आरो जोङो आबाद मावनायावथ' जोंना गोबां गोनां आनोना
औ
अ बेनि अनगायैबो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आबाद आबाद फोथारफ्रावबो जोङो सां होनाय मैगं थाइगंनि सां होनाय बा बेरा होनाय बेफोराव जोबोद गोनां औ जोबोद गोनांथि जायो आरो जों बिल्डिं लुनाय बिल्डिं लुनायफ्रावबोथ' औवा नङाब्लानो जाया नङा होमबा।
औ औ।
औ औवाफोरसो सुंथानाय बा बिनि सोनारग्रा गन हिसाबै बाहायग्रोयो गिबियावनो बिनि उनावसो जोङो बेफोरखौ पाक्काफोरखौ बानायनाय जायो। बेनिफ्रायनो माने जागाय जेो आरोोना औवाया जोबोद गोनां माने।
औ।
औ आरोथ' जोङो मानसि सावनायावथ' जोबोद माने नांथारगौ बेखौ। मानसि जोनोम जानायावबो नांगौ औ।
ओमफ्राय जोङो बुंनो हायो माने मानसिया जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैनायसिम माने औवानि बाहायनाया जोबोद गोनां आरो मानसिनाव।
औ।
दा जोङो दा जोङो हासिब हासिबखौ जोङोथ' सानफ्रोमबो नांगौ नङा होमबा?
औ।
जोङो गाज्रि औ गाज्रि जाबानो जोङो आरो गोदान बानायलायबाय सिबलायबाय। गारलायबाय बेफोरबायदिनो जोङो गोबां माने बाहाय बाहायबाय थायो आरो। आरो नोंथाङा बुंलांदों जेरैहाय औवानि बिजनेस खालामनानै गोबां मुलाम्फा मोनो नंगौ थारैनो, माने औवाया जेरावबो गोनां नालाय। बिजनेस खालामनानै रां जाखिनि मोननाय बेफोरजोंनो न'खरखौ थानो हायो। आरो नांनाय जिनिसफोरखौ बायनो हायो। नङा होमबा? गुबुन गुबुन जायगाफ्राव साप्लाय हरनानै बिदिनो फैसा गोबां आरजिनो हायो। आरो औवा औवाफोरखौ दाना आथिलाव माने ओ गासैनिबो जायगाफ्राव बांद्राय गैलिया नालाय बेनिखायनो गोबां दाम जानो हमबाय आरो ना, गोबां बेसेन जानो हमबाय।
औ।
फांसे फांसे माने औवायावनो गोबां जौसे रां बा नैजौ रां बेबायदि जालांबायना।
औ।
हब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब जासिगोन
औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोनबाय दे।